हेलौ
हेलौ नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ हेलौ
हेलौ
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों
अ बिब्दिब्ला दिनै बर'फोरनि ओ फोरबोनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ सावरायजागोन
बिबदिब्ला नोंथाङा बर'फोरनि फोरबोनि बागै एसे खोनथाना होनो हागोन नामा?
औ माखासे बर'फोरनि फोरबोफोर जेरै बैसागु मागो काति गासा ओ गोबां बेफोर बेफोर बायदि फोरबोफोर दं बर'नाव
बिब्दिब्ला नोंथाङा नोंसोरनि गामियावहाय ओ मागोखौ माबोरैहाय खुंनाय जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ जोंनि गामियावहाय मागो दमासियाव जुनियायै ओ फिथा जानाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा जानाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनो आरो
औ औ
हेलौ
मा आरो एसे गुवारै फोरमायना होबावनो हागोन नामा
औ
हेल
माने आंहा एसेबां गोसो आंहा एसेबां गोबां माने ओम डाटा बा बेफोरबायदि ओ मा होनगोन बेखौ डाटाखौनो बुंसै बेफोर डाटा माने एसेबां आं नायबिजिराखै स' एसेबां मिथियाबो एसेबां गोबां गियानबो गैया बेनि सायाव बाट जुनियायै मेइेनलि फिथा जानायानोसै आरो बे फोरबोआव
नोंथाङा गाव जेसबां एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनदों बेखौसो सोंदो आङो बिदिनो नोंथाङा मा मा खालामो मागो समाव बेखौसो बुंदों आङो
मागो समाव बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा जानाय जेरै लावदुम फिथा थावनि आसि फिथा
बेफोरखौ बाननानै जानाय जायो नोंथाङाबोथ' जायो जानो हागौ
औ जायो जोंनाबो बिबदि
आरो सौरायबो देनानै जानाय जायो
आं आंनि बागैबो खोन्थानोसै
औ दे
औ बिब्दिब्ला आं जोंनि गामियावहाय मा बायसाहाय बैस मागोखौ खुंनाय जायो बेखौ बेखौ आं एसे सावरायनानै होनोसै नोंथांनो बे गासैनाबो मागो समावथ' देनाय बेनो जोंनि गामियावहाय ओम बेबायदिनो रंजा बाजा ओ न' न' हाबनानै रायजोफोरा इदि रंजायो फिथा जायो जेरैहाय बैसागुआव जायो बेबायदिनो मागोआवबो जोंना ज' ज' रंजायो आरो जोंनाहाय मोनसे माबा फोथायनाय दङ जे लावदुम फिथाखौ मा होनो मागो समाव सा ओ मागोआ जेब्लासिम जोबा अब्लासिम थाव ओ लावदुम फिथाखौहाय सा सावनानै जानो मोना जाहैबाय माने जेब्लाहाय मागोआ जोबो होमब्लासो नोंथाङा माने फिथाखौ सावनानै जानांगौ बेबायदि होननानै जों फोथायो आरोना माने जोङो जेब्लाहाय जोङो माने लावदुम फिथाखौ सावनानै जानो मोजां मोनोना मोना नोंथाङा
आं एसेबां जानो मोजां मोना आं बे थावनि जे थायोना थावनि आसि जे जायो थायो बेखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो जोंनि गामियाव बेबायदि दि नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदि मानिनाय आं नुवाखै गैया माने।
अ अ बुंनो थाङोब्ला आंनिबो मो साबसिन मोननाया ओ थावनि फिथायानो होनजागोन आरो एन आं लावदुम फिथाखौ नाथाय आङो सावनाय खो गोथाव मोनो नालाय मागो जोबनायखो नेबाय थायो आरोना जेब्ला मागो जोबगोन लावदुम फि था सावना जागोन बेबायसा जायो आं।
औ आरो ओ बै नालेंखलनि फिथाफोर थायो।
ओनसोलाव एबा गामियाव माबोरैहाय नोंगोना नोंथां
थां आं मोजां खोनायासै।
अ आं बुंदोंमोन जे बैसागुनि बागैबो बेबायदि बिदिनो एसे खोनथाना एबा सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ बैसागुआवबो बिब्दिनो गामियैनो न'खरैनो गासैबो रंजा बैसागुआवबो बेबायदिनो गासैबो गामियैनो बा न'खरैनो रंजा रंजा बाजा खालामो। ओब गामियैनो मोसायो रोजाबो ओ आरो जयैनो ओंखामबो जाज्ला-जाज्लायो।
औ औ।
बैसागुनि नामाव आरो बैसाग मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागुबो थायो। मानसि मानसि बैसागुनि सानसे आगोल मोसौ बैसागु खालामनाय जायो। मोसौ मोसौनो गोदान फागा होयो मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लाङो। मोसौनि गो गो ओ मोसौखौ लाव, फान्थाव ओ बायदि हालदै बायदिजों ओ बायदिनि माला गानहोयो दैमायाव थुखैनाय लाङो बिदिनोसै।
औ। जोंनि गामियावबो बेबायदिनो अ बेबायदिनो एक थारिखआवहाय गासैबो मा होनो जोंहा न'खरनिफोरा आलासिफोर फैलायो ज' ज' जा खालायो ओ फुङावनो सिखारनानैहाय ओ गस्ला गोदान गाननानै ओ जों गेदेर आयंमोन आइमोन आबामोनखौ खुलुमो आरो मोसौ बैसागुआव बेबायदिनो जोंबो लाव, फान थाव माबा माबि ओ मालाफोरखौ जोंबो सुफायो। मोन दों ओ बे बेबायदि मोसौखौ थुखैनो लांनायखो जोंबो मोनदों माने जों खाथियावनो दैमा दं जोंहा। उम बिदिनो आयं मोनजों बेबायदिनो ज'-ज' थां फायो जोंबो दुगै हैफायो आरो। बेबायदिनो बेनिफ्राय दुइ तारिखफोरनिफ्राय रायजोफोर गिदिंनाया ओ स्टार्ट जायो बेबायदिनो न'खर-न'खर गिदिंनानै रंजायो। ओ जोंनि बर'नि दामजु सिफुं, खाम बेफोरखौ लानानै माने रंजायो आरोना बेबायदिनो औ औ। औ बहुत दानिया दानि जुगाव बुहुदखौ माने बेबायदिहाय बर'नि गावनि दामजु लानानै ओ रंजानायखौ नुनो मोना नाथाय जोंनि गामियाव दासिमबो माने बर'नि दामजु खाम बेखौ लानानैनो रंजायो होननानै होनजागोन आरो ना नोंथांमोननि गामियाव बेबायदिखौ नुनो मोनो ना मोना?
औ जोंनियावबो बेबायदिखौ नुनो मोनो खाम जथा सिफुं सेरजा बायदि लानानै रंजानाय थरखा बायदि लानानै रंजानायखौ नुनो मोनो। ओ माने खिसु खायसे सुबुंफोरा जाय माने लाइमोनफोर बिसोर बांसिन बै आथिखाल आथिखाल मुगानि मिउजिक सिस्टेम बेफोरखौ लानानै रंजानाय बांसिन नुयो। बाट खिन्थु नाथाय एसे एसे इमप्रुभमेन्ट जाबोगासिनो स' गोदोनि खाम सिफुं सेरजाबायदिखौ दा आथिखालाव इउस खालाम बाहायो माने इमप्रुभमेन्ट जाबोगासिनो बाहाय बांसिन बांसिन बाहायगासिनो दं आरो।
औ औ बेबायदिनो बैसागुखौ रंजालांनाय जायो आरो जोंनि गामियाव गासैबो ज' ज'नो।
औ आरो फांसनफोरबो खालामो आजिखालि।
अ बैसागु औ आथिखालावथ' बैसागुनि उनाव फांसन बेथ' जेरावबो जाखानायखौ नुनो मोनो
औ सोरबा बैसागु बरायनायनि नामाव सिगाङाव फांसन खालामो सोरबा बैसागु बिदायनि नाम माने बिदाय होनाय बायदि बैसागु जोबखांनायनि उनाव फांसन खालामो बेबायदिनो आरो गोदोनिफ्रायनो जा सोलिगासिनो
औ औ आरो बैसागोनि खुंखा जानाय नियमबो दंङो
औ गोखा गोखै जानाय होनो
गोखा गोखै जानाय आरो मैगं सादथा मिलायनानै जे जानाय दंङो नैथि बैसागुआव बे बे अ बेखौबो जायोना नोंथांमोना
औ जायो दा मैगंखौथ' नामफोरखौ बुंजोबनो हानाय नङा आं नामफोरखौ एसेबां मिथियाबो। खिन्थु औ गोबां रोखोमनि मैगं जायो जानाय जायो माने मिक्स खालामनानै।
अ बेखौ जोंङाबो जानाय जायो बेथ' आरो गोदोनिफ्राय सोफेनायनि दं नालाय बेखौ जाखा नांगोनानोखा आरो जोबोद गोथाव जायो जायो बेबायदि बिदिहाय मैगं मैला जोंङो बुथुमनानै जायोबा
औ बेफोरो दोरोंङारि सोलिबोबाय थानाय जा मोनसे
ओ नोंथांङा मा काति बिहुनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा हागोन नामा
खाथि गासायाव ओ बै जोंङो माने
खोनादोंना नोंथांङा
सायाव बै औ एसे एसे खोनादों औ एसे माने नेटवर्कनि प्रब्लेमबो जादों ओमफ्राय भयेसा बारा क्लियार जायाखै हेल
हेल
औ खोनादों ना
अ अ औ औ बिदिब्ला मा होन होनो बेनि सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां नेटनिबो एसे प्रब्लेम जाबाय हेल अ दोनथनसै नामा नोंथां
औ जागोन दे
दे होन होनबा नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोन्थों